हेल'।
हेल'।
औ नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथां खोनादों। औ अब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानमोन नोंथाङा फ्रि ना?
औ आंथ' दायो फ्रियानो दङ नोंथां सावरायनो हागोन
औ अब्ला जेनेबा आं नोंथांनाव माखासे सोमलुफोर दंमोन जे माने जोंनि बर' समाज बा बर' न'खर बा बर' हारिफोरा दैज्लां बोथोराव मा मा मैगं गायो बा मा मा मैगं जायो आरो दा बेनि बागै आं एसे सोंनो सानदोंमोन नोंथांनाव एसे नोंथाङा फोरमायना होदो औ
ओ जोङो जोंनि बा बर' न'खरफ्राव बा बर' गामिफोराव जोङो मैगं गायनाय होनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जों गायना लानायखौ नुयो माने गावसोर ओ न'आव जानो गायना लानायजों लोगोसे बिसोरो ओ माखासे समाव आबाद ओ बे बा- हाथाय-बाजार फोराव फाननो थाखायबो बिसोरो माने गायनानै लायो आरो
औ-औ
थिग बेबायदिनो जोङो बैफोर मैगंफोरखौ ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो जोङो मख'नो हायोदि जेरै मैथा मैथा गोखै मैथा बांगाल ओमफाय जोङो सबायबिमा खांख्रिंखला ओमफ्राय बै उदासि ओमफाय लोगोसे ओ लोगोसे ओमफ्राय बै माबा ओ खुमब्रा जोगोनार लोगोसे आरो जोंहा बे थारुनखौ जोङो गायो बेफोर आबाद खौनो जोङो माने बांसिन माने दैज्लां बोथोराव बैफोर मैगं-थाइगंखौ जोङो दैज्लां बोथोराव गायनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो थारुन बा गायनायनि जोङो आदब होन्नानै बुङोब्ला जोङो थारुनखौ ओ गिबियावनो जोंङो थारुन गायनो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ जायो जोङो एसे ओ हला बा जोङो एसे नाला बायदि जोङो गोथौ जावगोरनानै लानांगौ जायो। बेबायदि जावना लाग्रोयो ओमफ्राय जावनायनि उनाव जोङो बिनि जोलैफोरखौ जोङो ओ बा जोङो सिगाङाव जोलैखौनो दोनखायो। एबा जों बेबायदि गायनाय जोलै गैयाब्ला जों बेखौ आरो बे हाथाय बाजारफोराव जोङो नायागिरनानै बायनानै लाबोयो आरो बे जोलैखौ।
औ
लाबोनानै उनावहाय बे ओ जोलैखौ जोङो बै ओ जावनानै लानाय हाखराव जोंगो एसे से फुटसो गोजान गोजानाव जोङो गरफा-गरफा दरफा-दरफा होनानै जोङो गायलाङो गायलां गायलांना नानै उनावहाय बेयाव जोङो हा एसे-एसे होयो होनानै ओमफ्राय बैयाव जोङो जाहाथे हाग्रा रज'यैनि थाखाय जोङो जिगाब बा बेबायदिनो नाराफोरखौ जोङो होसिननानै दोनो आरो होयो।
औ-औ
बे होनायनि खारना जाबाय मा जाहोना जाबाय जेनेबा बैयावहाय ओ हाग्रा रज'आ जुदि हाग्रा रज'योब्ला मानोना बे हाग्राफोरा बिनि ओ बे थारुननि थारुना मोनजानांगौ हासारखौ औ माने जाना होयो बा मोजां जाया बेनि थाखायनो जोङो बेयाव हाग्राखौ रज'नो होआ आरो। बेबायदि गायो गायनानै उनाव एसे जौवोब्रा। जौवोब्ला अब्लानिया जोङो बेयाव एसे हा होदेरनांगौ जायो। ए फिन आरोबाव ओ जोङो खननैसो जायो आरोना बेवहा होनाया आरोबाव जोङो। ओ बेदर थांनो सम जाब्ला एसे गोजौ। ओ जासिनब्ला अबब्लानि आरो जों खनसे बेयाव। ओ हाजाबनानै होबावो गोजौ एसे गोजौ जाजासिम जोङो हााजाबनानै होयो आरो। बेबायदिनो बियो जायो उनावहाय जेब्ला बेदर थाङो अब्ला। बेदर थांखांनानै जुदि बियो राबायब्ला। बिनि बिफांफोरा एसे थैलांनो हमो आरो रानलाङो अब्लानिया बै समाव जोङो बेखौ। जावखाङो जावनानै जोङो जायो एबा जोङो हाथाय बाजाराव। बेखौ फानहैयो फाननानै फाननायनि बदल बा। ओ जोङो रांफोर मोननो हायो बेनिफ्राय जों बेबायदिनो। ओ थारुन आबादखौ जोङो मावो आरो ओमफ्राय जोङो आरो आरो बे खुमब्रा एबा ओ जोगोनार लावफोरखौ जोङो मावो होनोब्ला ओ जोङो बेखौ बेगरसो मोनो बे बेगरखौ जोङो। नाथाय बेखौबो जों फोनाय जाया बेखौबो जोङो गायोसो। जों गायनानै होयो जेब्ला बियो एसे गोलाव ओ से फुटसो गोजौ जायो अब्लानिया जोङो। ओम बियो मानोना गोजौआव।
मानलाग्रा।
बैसांआवसो औ मान लाग्रा बिफां नालाय बेयो बैसांआवसो मान बायो बिनि थाखाय जोङो। ओ औवा बिजौ बा औवा दालायफोरजों जोङो बैसां बानायनानै होयो आरो बैसां बानायनानै बै बैसां सायाव जोङो मानबाय होयो। मानबायनानै बेबायदिनो बियो देरनानै। गोलाव बेसेबा ग्लब ग्लब मानलबनानै मान बाय फबजोबनानै उनावहाय बियो फिथाइ थायो आरो बेबायदिनो फिथाइ थायोब्ला जोङो बेखौ। ओ फानो बा जोङो। ओ जायो न'आवबो जोङो जाख'हायैफोरखौ जोङो फाननानै हरो। ओमफ्राय बै खुमब्राखौ जोङो नाथाय जोङो माने मा खालामनानै दोनो बेखौ। राहोनानै जोङो फुरहोनानै दोनो आरो फुरनाय माने। जोङो बे खुमब्राया माने रायो रायोब्ला गुफु गुफु जायो। बेबायदि खाला गुफुर जाजासिम जोङो बिफाङावनो दोननानै।
औ
जोङो उनावहाय खानानै दोननानै होयो आरो बेखौ बेबायदि। ओ फुरहोनानै जेबा जेनेबा राहोनानै दोनोब्ला। माने गोबां गोबाव समहालासे जोङो दोननो हायो आरो बेखौ दोननानै उनावहाय। जोङो गोसो जायोब्ला जानो हायो। बेखौ ओमफ्राय बेबायदि दोननानै जोङो दिनै। द' दान् ओ स्नि जोन स्नि दानफोरालासे जोङो दोननानै होयो। दोननानै बेबायदि जायो बै। ओ बेबायदि जोङो फुरहोनानै जायोब्ला आरो जोङो मा गोखै गोखै। मोजांनो आरो मोजां नो गोथाव जोङो हांसो बेदरफोर जों जानो मोजां मोनो बेबायदिनो जायो। ओमफ्राय दाउ बेदर हांसो बेदरफोरजों जानो मोजां मोनो आरो बेबायदिनो जायो गोबां बेफोरबायदि आबादखौ जों मावो औ ओमफ्राय आरो माखासे दंबावो बे माखासे आबाद फोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन हागोन नामा होमबा नोंसोरनिथिं मा मा आबाद मावबावो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
जागोन नोंथां औ नोंथाङा सम जाब्ला एसे बुंनानै होदो मानोना माने आं बारा बुंफ्लांनो हागौ। दा बेनिखायनो जेन'बा नोंथां औ सोंनाय बायदिनो जे जोंनिथिंजायै बिदिनो माखासे नोंथां बुंलायनाय आबादखौथ' मावखायो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जेन'बा थाबाय मैथा दा मैथा थाबाय मैथाखौ जेनेबा बिदिनो मैथाखौ गायनायसो जाखायो आरो बेगरजोंबा बिदिनो औ जे बिनि थाखाय मोजाङै हाखौ फोमोननानै ओ गायबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय बे रज'ब्ला बेखायनो जेनेबा दुइ तिन फुटसो जाब्ला बेयो माने बिनि बिलाइआ माने गोबां बिलाइ खिलियो आरो दा बे मैथानि बिलाइखौनो जों जानाय जायो। मैथाया जानायावबो गोखै दा बिनि बिलाइखौनो खेबस' खेबस' जों जायो आरो दा ओमफ्राय बेबायदिनो ओ गुबुन माखासे मैगं दं जेरै खांख्रिखला ओमफ्राय बिदिनो ओ बहल बेफोर आरो दा बेफोरबो माल लाग्रा मैगं दा बिदिनो दहाय नोंथां बुंलांनाय बायदियै जेन'बा बेखौ गायग्रोनानै ओमफ्राय एसे देरब्लाथाय दा बेसोरखौ मानला होनो थाखाय माखासे औवा आ औवा दालाय बिदिनो गाहायाव फसंना होयो बा गायसंना होयो ओमफ्राय बिनिफ्राय बे औवा दाालायजों मानबायनानैनो बिसोर बेसेबां स हालागै मानबायलाङो आरो दा बे बैसाङावनो बिसोर देरो ओमबाय देरो खारनानै बिसोरनि फिथाइया जेनेबा गाहायसिम गोलैनाय जायो आरो दा जेन'बा बे फिथाइफोरखौनो खानानै जों जेनेबा जायो बा बेखौ आ फालांगि खालामो बाजारफोराव बे आरो
नंगौ
औ दा आं बिदि ओ दैज्लाङाव जाग्रा मैगंखौ मारै खिथि खालामोबा मारै आबाद मावो बिनि बारा मिथिया बेनिखायनो औ ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे ओरैनोथ' जोंहा दैज्लां बोथोराव माइखौथ' गायखायो नों नोंथाङाबो मिथिगौ दा बे माइ गायनायखौनो आं एसे बुंनोसै औ जेनेबा माइ गायनायनि थाखायबो माइखौ फोग्रोनांगौ जायो जेनेबा खोथिया खोथिया थिलि मोनसे बानायबाय जेनेबा न'नि बारियावनो बा दुब्लियावनो हक दा बेयावहाय जेन'बा माइखौ फोग्रोनो थाखाय ओ बिदिनो ओ हाखौ एसे ओ बिद दिनो हालेवनानै बा मोनहोग्रोनानै दा बेयाव एसे गोरा जाबा बेयाव माइ बेगरखौ सारना होयो आरो ओमफ्राय माइ बेगरखौ सारनाय बिदिनो से दान बिदि सम लायो बे से दान औ बिदिखौनो सम लायो आरो ओमफ्राय बिदिनो खोथिया रज'गोन बिनिफ्राय खोथिया रज'खांनानै बे खोथियाखौ फुनानैनो जेनेबा माइ बे खोथियाखौ आरो फुफिननानै ओ दुब्लियावहाय जेनेबा जोङो गायहैफिनो आरो दा बेखौ गायनायनि खारनानो जाहैबाय जेनेबा बे खोथियाया रज'नायाथ' गोबां मिहि मिहि रज'यो आरो मोनसे जायगायावनो दा बेखौ जोङो गायस्लाय हाब्लाथाय बेयो माने बै जोंनो नांगौबायदि माइखौ जों मोननो थाङाबा बिसोरो बै नांगौबायदि आदारखौ बिसोरो मोननो थाङा आरो दा बेनिखायनो खोथियाबो गुबुन दाबसे जायगायाव गायनानै ओ जेनेबा माइखौ गुबुनाव गायफिननांगौ जायो आरो दा माइ गायनाय थाखाय जोङो दुब्लियाव दब्लाय बानायनांगौ जायो ओमफ्राय बिदिनो दब्लयाव आलि खोयो जाहाथे माने आलिनि सिङावनो दब्लाय दब्लाय सिङाव दैया थाबथानानानै थायो आरो दा माइ गायनायाव जोंनो गोबां दै नांगौ जायो बेनिखायनो ओ जेन'बा जोंङो अखाखौ नेनानै थायो आरो जे जायगायाव जेन'बा अखा हानाया खम जायो अब्ला बेयाव जोङो मेचिन बा माखासे फाम्प सानानै होयो ओमफ्राय दा बिदिनो दंग'फोरबो थायो जेनेबा दैमानि ओमफ्राय दैखौ दानस्लायनानै बे दंग'जों जोङो दुब्लि बारिसिम लानानै फैयो आरो दा बेजोंबो बै माइफोरा गावसिनि नांगौखिनि दैखौ बिसोरो मोननो हायो दा बिदिनो माय गायनायाव ओ आलि आालि एबा माने बिदिनो सारै सारै गायनांगौ आरो लाइन लाइन बिदि लानानै। दा बेनो ओमफ्राय खोथिया थिलियाव थांनानै जेनेबा जोङो ओ खोथियाखौ लानानै थांबाय दब्लायाव जोङो दब्लायसे दब्लायनै बिदिनो बे दब्लायफोराव खोथियाखौ रानहैनाय जाबाय आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ रानग्राफ्रा रानना होबाय बिदिनो गायग्राफ्रा गायबाय थाबाय।
औ
दा औ दा बे हालेवनाय समावबो गोदोनि समाव जेन'बा जोङो नांगोल जंगाल मोसौजोंनो हालेव होयोमोन बे जायगाखौ।
नों औ नोंथां औ होमबा नोंथां जोङो समा जोंना जाबाय होनबा एसे बेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा रायज्लायनायखौ औ दे नोंथां औ।